खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
ओह।
बे जोंहा ओ बर'फ्रा मा मा आबाद माववो बिनि सायाव सावरायनोसै ना मा होनो नोंथां? औ औ गिबियावनो नोंथाङा फोरमायग्रोदो ब जों बर'फ्रा मा मा आबाद मावो?
औ नोंथां जोंहा आबाद मावनाय होनोब्ला ओ जेरै जोङो ओ न'नि साखाथियावनो थानाय हायाव जोङो हाग्रा बंग्रा ओ एवस्रांनानै बेखौ बे हाग्रा बंग्राया रानोब्ला बेखौ अरजों सावनानै होनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बै हायाव ओ हालेवनाय जायो आरो। जेरै जोङो मोसौ नङाब्ला थे क्टरजों हालेवनाय जायो। ओ दानि जुगाव बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनसै। गोदोनि समाव जों बांसिनानो ओ मोसौजों हालेवनाय बेखौ नुनो मोनोमोन आरो दा जोंहा ओ हालेवखांनायनि उनाव ओ माखासे जे जोलै मैगंफोरनि जोलैफोर जेरै जों हाथाय बाजाराव ओ माखासे मैगं नि बेगरफोर लायनानै न'आव लाबोनानै बेखौ ओ बै हालौवनाय हायाव जोङो सारनानै नङाब्ला फोनानै होनाय जायो आरो।
औ।
जोङो माखासे ओ हासारबो होनाय जायो जेरै जोङो न'निनो मोसौ बेनि खिखौ होनाय जायो जेरै गोबोरखि बेखौनो जोङो गोबोर हासार होननानै बुंनाय जायो। ओ बेखौ जोङो सारना होनानै होनाय जायो आरो। बेनिफ्राय बै जोंनि आबाद मावनायखौ जाहाथे ओ बोरमा दाउ
मोसौ अमा बैफोरो हाबनो हाबनानै जाहाथे जोंनि आबादखौ खहा खालामा बिनि थाखाय ओ बेरा दुमना होनाय जायो नोंथां औ जेरै जोंहा औवानि बेरा बेनिफ्राय मुसारि नेट बैफोरबायदिखौ जोङो राउन्ड सोंथेरनानै होनाय जायो आरो औ। बिनिफ्राय जोंहा गोबां बायदि बायदि आबाद मावनानै जानो हायो। जेरै जोङो आलु फान्थाव कफि लाव बहल बेफोरबायदिखौबो जों बेबायदियैनो मावनो हायो आरो जोंहा सुबुं माहारिनि थाखाय गाहाय आबादा जाहैबाय माइ आरो जोङो माइ आबादखौनो ओ गाहाय आबाद होननानै मानिनानै लानाय जायो। जेरै जोंहा ओंखाम जानो थाखाय बै माइखौ मिलाव हैनानै माइरं खालामनाय जायो। माइखौ आबाद मावनाय जायो आरो नंगौ सैथो। जेरै जोङो माइ आबाद मावनोब्ला हालऐवना लानाय जायो। जे जायगायाव दै दं ना गैया बिखौ नायना खामानिखौ मावनो हायो। गुवार फोथार बायदि जायगानि गोनां जायो। बेयाव जों मावनाय जायो जेरै जोङो आलि दाननाय आरो आलि खोनाय खोथिया फोनाय खामानि फोरखौ मावनाय जायो। ट्रेक्टर नङाब्ला नांगोलफोरजों दब्लायसे नङाब्ला दब्लायनै एवगोर्रा नानै हाखौ फोमोनना गायनाय जायो। नानै जों बैहाय खामानिखौ मोजां मावनांगौ जायो। थांनाय बोसोरनि जोंहानि माइआ जोबोर मोजां जादोंमोन। बे माइसलै फोरखौ फोनानै खोथिया फोनाय जायो। बेखौ जों दोनखानाय जायो नंगौ सैथो। बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै गाजा बेरहोनाय जायो नंगौ सैथो। बिनिफ्राय जों बेखौ दुब्लियाव फोनानै लानाय जायो। बै गाजाखौनो जोङो बै हालेवनाय जायगा जे दुब्लि बेयाव फोनाय जायो। बेहाय जोङो फोना होनाय जायो नंगौ सैथो थारैनो। जेराव बेहाय फोखांनायनि उनाव जोङो माखासे रासायनारि हासार फोरखौ बाहायनाय जायो। सारनानैबो होनाय जायो बेनिफ्राय जों मोजां आबाद जानायखौ नुनो मोनो।
बैखौ मोसौ नङाब्ला बोरमा बायदि जिबफोरा हाबनानै जे जोंनि आबादखौ जानो हायैनि थाखाय बेरा‌ होननाय जायो। बे खोथिया फोनायखौ खहा खालामा बिनि थाखाय जोङो बेरा थुमनानै होनाय जायो। सोंथेना होनाय जायो आरो नेट नङाब्ला मुसारिफोर‌ नंगौ सैथो। औ बेनिफ्राय जोङो बेयो मोजां आबाद जानो हमहोयो। एम्फौफोर जानो हायिनि थाखाय जोङो माखासे मेडिसिनबो सारना होनाय जायो नंगौ ‌थारैनो सैथो। जेरै मुलिफोर हाबा होनाय जायो बेबायदि आरो औ नंगौ थारैनो। दा बेखांबाय बेनि ओमफ्राय बियो जेब्ला गोजौ जायो अब्ला एम्फौ जानो हायैनि मुलि सारनाय जायो। बेखौ जोङो गायस्लायनांगौ गोनां जायो नंगौ जों जावैनानै गायनाय जायो। गायस्लायनांगौनि थाखाय जोङो बेखौ फुनानै लानाय जायो आरो जोङो फुनानै बेखौ गायफिननाय जायो। मुथा मुथा खानानै दोननाय जायो जेराव जों बेखौ गायनोसै समआव बाहायनाय जायो। जोङो मुथासेखौ जोङो दिरुं लानानै खानायबो‌ जायो। आखाासे होननाय जायो आखाासे होननानै बुङो बेनिफ्राय जों बेखौ‌ गायो। फ्राय जोङो बेखौ आदथा मुथाजों जोङो बेखौ दांग्रिसे होननाय जायो आरो नंगौ थारैनो सैथो। बेनिफ्राय जों बेखौ गायो। बेखौ जोंहा गायस्लायनो थाखाय दुब्लि गुवारनि गोनांथि जायो जेराव जों माइ गायो। दै दं बेहाय जोङो हालौवनानै बेखौ गायनाय जायो। सििन्था मालावनाय जायो बेहाय नंगौ सैथो। गिबियाव जोंहा हाग्रा बंग्रानि थाखाय फोसाबना लानाय जायो। मोजाङै एवनाय जायो बेनिफ्राय जोङो एसे साफा खालामनाय जायो बेनिफ्राय जोङो लासाव आ बेखौ हाखौ ओ हाब्रु बानायनानै जोङो फुरा मोनग्लि होयो आरो बेनिफ्राय
बै खोथिया फुनायखौ जोङो बेहाय ओ गामिनिनो नङाब्ला एसे गामि खाथिनि जेरै आइजो माहारिफोरखौ ओ हाजिरा नङाब्ला खामला लिंनानै बेखौ ज' ज'यैनो ओ गायनानै होनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे माइ गायनाया जेब्ला गोजौ जायो अब्ला बेहाय हासारबो होनाय जायो। लोगोसे जोंहा एम्फौ एनला दाउमा दाउसा सा बायदिफ्रा जानानै जों खहा खालामा बिनि थाखाय जोङो माखासे मुलिफोरबो हाथाय बाजारनिफ्राय लायनानै सारनानै होनाय जायो बिनिफ्राय जोङो बियो जेब्ला - ओ- फिथाइ थायनानै ओ-मोनो अब्ला जों बे बेखौ हानानै न'आव लाबोनानै। बेनिफ्राय जोङो ट्रेक्टर नङाब्ला मोसौजों मारा होनानै, जों बेखौ ओ- बे माइ माइ गुथि बेनिफ्राय जों देन्था बेखौ जोङो जुदा जु खालामनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
उनाव माखासे ओ-मैला मैथा जोङो। ओ- बोखारनाय जायो आरो संख्रिजों बेनिफ्राय जोङो बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो माइ बोथिखौ। जेरै जोंनि ओ-न'खरनि सानजाहा थानाय जायो बायख्रिया दा नोंथाङाबो। बे जोंनि ओ-बर' हारिनि नङाबा सुबुं माहारिनि माखासे। एसे आबाद मावनाय नेमखान्थि आरो मा मा आबाद मावो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
दाथ' नोंथाङा जों बर'फ्रा मा मा आबाद मावो बिनिसै ओ- गुवारैनो फोरमायबाय आरो बेजों लोगोसे। नोंथां माय आबादखौ मारै मावो बेखौबो नोंथाङा फोरमायबाय दायो आंबो बेख बेखौनो फोरमायनो सानदों जों बर'फ्रा माइ आबाद आरो नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बाय दि बिनि अनगायै मा मा आबाद मावो आंबो माखासे आबादफोरनि सोमोन्दैं नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै। जोंना बर'फ्रा बिदिनो ओ-माइ आबाद। बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै बेसर आबाद आरो सबाइ आबाद। आरो देमसि आबाद बिदिनो ओ-लाफा आबाद मुला आबाद बिदिनो बानलु आबाद, जोगोनार आबाद बिदि गोबां मावो आरो जेरै- नोंथा ओ-नोंथांनो आङो फाथो आबादखौ मारै मावो बेखौ नोंथांनो फोरमायना खोन्थानोसै नोंथां ओ-जोंना फाथोआ। मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो। जेरै बोरै हा नांगोन आरो दै थायै। इसे इसे दै हाबबाबो अरजाया बेयो बे हाखौ जोंहा ओ- गिबियावनो। नांगोल एबा ट्रेक्टरजों एवग्रोनांगोन ओ- एवनानै जोङो बेखौ। खनथामसो एवनानै ओ गोदोनि समाव जों नुयोमोन नांगोलजों एवनाय आथिखालाव जों नुनो मोनो। मोनसे ट्रेक्टरजों एवनाय ओ-जोङो बेखौ नांगोलजों मोदजां एवनानै जेब्ला जों फाथोनि बेगर बेखौ जोङो सोरबा सोरनिबा सोरनिबा न'खराव मोनखायो आरो। सोरनिबानि सोरबा सोरबा ओ-हाथाय बाजारनिफ्राय लानानै फैयो। बिदिनो बेगरखौ जों जेब्ला लानानै लानानै फैबाय अब्ला जों हायाबो जोंना ज जाखाबाय जेरै हाखौ जोङो ओ- खनब्रै खनबा हालौबानो हालौनानै समान खालामना लाबाय। होमबा जों फाथोनि बेगरखौ सारबाय ओ-सारखांनायनि उनाव जोंहा जेरै बेयावनो ओ-माखासे जाहाथे फाथोनिफ्राय फाथोनिफ्राय हाग्राया जौसिन जायनि जोङो ओ-बेयाव माखासे रासायनारि मुलि खौबो सारनाय जागोन जाहाथे हाग्राया रज'नो हायोनि। फाथोआसो रज'यो जोंना फाथोआबो मोननै रोखोमनि थायो जेरै फाथो गोखा आरो फाथो गोदै। जोङो बांसिन आबाद मावनाय समाव फाथो गोदै होननायखौ ओ-मावनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो फाथो गोखा मोनसे दङ बेखौ जोङो खालि बांसिन जानो थाखायल' मावो मानोना बे फाथो गोखाया ओ-गान्थिया बेना दालाया ब्रे ब्रै ओंखारो बेनिखायनो बेखौ बांद्राय ओ- आबाद दिहुननानै ओ-रान खान्थियारिनि थाखाय बाहायनाय नङा खालि बेखौ जानो थाखाय बांसिन बाहायो। ओ- फाथो गोदै होनोब्ला जोंना बियो ओ-बारा दालाय जाया बियो सिदा सिदा स्लद स्लद जायो। मानोना बेखौ जेब्ला जों मोनहोयोना बे समाव जोंनि बिगुर फाथैनि बिगुरखौ जिरनायाव मोजांसिन नाथाय गोखानिखौ मोजां जाया बिदिनो जोंना फाथो नो दान ओ से दानसेनि उनाव जोंहा फाथोआ मोजां खिलिबा जेब्ला फाथोआ गोरा गुबुं जादोंना गेसे जादों बेखौ नोजोर बोनानै जेब्ला नायगोन आबादारि बिथाङा जुदि गेबें जादोंबा बेखौ जों हा फाथो ओ बिगोमाया बेदा होनाय जागोन जोंहा बेदा होनोबा जों मोसौजो ओ होनाय जायो जेरै बेदाखौ बानायो होना जोंहा औवा एबा दंफांफोरजों बानायनाय जायो बेखौ मै बायदि बानायो बेखौ जोङो जेब्ला गुबुं जागोन ओ बेखौ जोङो गेसें खालामनो थाखाय जेरै मोसौजों गिदिंहोनानै हालेवनाय बायदि गिदिंनानै जों बेखौ गेसें खालामगोन। बिनि उनाव जोंहा आरो सोरबा सोरबा सुबुंफोरा ओ नों आंं सुबुंफोरखौनो मानसिफोरखौनो लानानै फुख्ल'नानैबो होनाय जायो बेबायदिनो फाथोआ दान मोनथामसोनि उनाव गोजौ जायोब्ला अबा अब्ला जों सुबुंफोरा बेखौ नों आं मानसियानो सिखा एबा खासिजों हानानै मुथा मुथा जेरै आखाइयाव जुथुमसे हानाय एबा आखाइजों बुथुमनो हानाय मुथासे बजा बजा खागोन दाननानै ओ खाखांनायनि उनाव जों बेखौ आरामसे जाबनानै दोनगोन बिनि सायाव बे लारि लारि जाबनानै बिनि सा याव बिनि सायाव जाबनानै दोननानै जों बेखौ बिलाइखौ सिरि होगोन। बिलाइ बिलाइखौ सि सिरि खांनायनि उनाव जोंहा ओ बेखौस सोमनो थाखाय बेखौ बिनि बिगुरखौ रुइहोनो थाखाय जोंहा दै नांगोन एबा दैयाबो जानो नांगोन दिमोल एबा फुख्रि बेबायदि रोखोमनि जानांगोन ओ जेब्ला जों बे बिलाइखौ फिसिनानै जों फख्रियाव लांगोन बेखौ आरामसे जाबनानै
औ।
सायाव जिगाब एबा माखासे थालिर बिलाइफोरखौनो जाबोरखौ गारसोमनानै जोङो ओ दान मोन मोनथामसो दोनगोन दान मोनथामसो दोनखांनायनि उनाव जोंहा बियो जेब्ला मोजां जायोना अब्ला ओ रुइगोन एबा मोननाय होननाय जेरै फाथोनि बिगुरा रुइ गोन एबा मोननाय होनो बियो रुइयोबा जों नों मानसियानो बेखौ बिजिरनानै आरामसे माबानानै सुनाय होननानै बुङो बेखौ आरामसे बिजिरनानै फाथो सुनाय होननानै बेखौ सुखांबा बेखौ लामहैगोन लामखांनायनि उनाव जोङो मोजांहाय बेखौ फोराननानै फोराननानै जों सोरबा सोरबा न'आवनो दुरुं खानो एबा दुरुं बानायगोन आरो सोरबा सोरबा बिदिनो बाजार हाथाइफ्राव फाननानै जोङो रां रांखावरि बुथुमगोन आरो बिदिनो फाथो आबादखौ मावनाय जायो आरो बिदिनो फाथो आबादनि गेजेरजों जोंना ओ जों बर'फ्राबो गोबां गावनि नांगौखिनि जेरै रांखावरि बेखौ बु थुमबा लायो जेरै न'खरखौ सामलायनायाव नोंथां। बिनोसै फाथो आबादा ओ होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय जों आबादनि सायाव सावरायनायनि थाखाय उम एसेनोसै।
नों साबायखर।